हेलौ
अ खोनादोंना खोनादों दे
हेलौ अ
औ नोंथाङा मा खालामदों
आं दा माइ गायनानै फैनाय नालाय आं उनदुनो ओंखारदों आरो दा। जेनेबा आङो
खारनाय मोनदों आरो। दा आङो मा ओंखाम जाखांना जिरायना दं। उम ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा नोंथांनाव दा कुइसन सोंसै आङो। उम नोंथाङा जेनेबा दाथ' जोंनिया जोंनि बर' समाजाव जौ जौजोंनो गफबना थायो होम्बा नङा होमबा गासिबो गामियावनो जौनि माबाखौ नुथायखौ नुनो मोनो जेनेबा जों जौखो बैसागो इदिनो मागो टाइमावबो लोङो। ओमफ्राय आरो खायसे गामियाव बिदिनो एनि टाइम एनिटाइम थायो जेनेबा। खायसे आरो एखौ बिजिनेस फालांगि हिसाबै बाहा- बाहायो। ओमफ्राय बे जौखौ जों माबोरै बानायो बेनि बेखौ नोंथाङा फोरमायना होदो एसे।
जौ बानायनायनि नेमखो नोंनो नांगौ आरो नोंथांनो? जेनेबा आङो जौखो सङो, खान्थायाव माइरं बायनानै सङो, संनायनि उनाव आङो गुसु जायोबा, एमाव फोनो आरो। एमाव फोननानै जेनेबा बाल्थिं बा दाबोर फोराव दोननानै सेवहोयो आरो। सेवहोनायनि उनाव बा साननै बा सानथामनि उनाव सेवबाय नालाय सेवनायखौ जों नुखायो नालाय सेवनाय। ओमफ्राय दा सेवखांनायनि उनाव जोङो
हरसेबा हरैनायनि उनाव जोङो सोमो सोमनानै जोङो सेरेब सावो आरो।
ओमफ्राय बे सेरेपखौ माबोरै सावगोन जेने, माबोरै सावो माबायदि?
सेरेफखो साववा माने जोङो खान्थायाव सोमना दोन नालाय, हरनै सोमना दोनङो हरनै सोमनायनि उनाव जेनेबा जोङो बिखो ओ अराव सावो। माबायो आरो सेरेफखौ सावो आरो। खान्थायाव सोमना दोननायखौ जोङो अराव थिखांनानै जोङो जेनेबा बै अराव दोननायनि उनाव जोङो ओ पाइप होयो, सायाव प्लेट होयो, प्लेटनि उनाव आरो सायाव आरो ओ सोरो। माबा जों बेखौ सावनानै जोङो जेनेबा एखो होयो नालाय जोङो दैया दुं नङाबा जुदि जों गारलायबाय सेरेपखौ दिहुनलायबाय गारलायबाय सेरेपखौ दिहुनलायबाय। बिदिनो जोङो माइरंखौ जोङो हिसाब म थे सावो नालाय, बा फारलासेबा पास केजिबा फास केजिबा जोङो बेयाव गंबा ओंखारगोन आरो सेरेबा। गंबा ओंखारोबा जुदि जों इखो इमुन इ गं गंबा ओंखारनायनि उनाव जोङो सेरेपखौ दोनला आरो ओमफ्राय जेनेबा बे दैब्रु जासिगोन नालाय। जों दोना इदिनो सावनानै जोङो सेरेबखौ लोङो आरो जों।
ओमफ्राय बे सेरेपखौ जेनेबा लोंदावबा मानसिफोरा थानो हाया बायदि जायो । ओमफाय निसा बस्तुखौ लायोबा जुदि मानि थाखाय जेनेबा इनि थाखाय मानि थाखाय फाग्ला जायो मानसिया
खायसे खायसे दि ओ जेनबा बै सेरेबनि मुल्यखौनो दिहुना जेनेबा आंदि ने नों
माइखौबो गायो
ओं अखाबो माबाबाय थेवबो माबाया आरो रोङा आरो बिसोरो जेनेबा फेयो निसा नाङो लोंनानै बिदि आरो।
आमफ्राय ओमफ्राय जौखौथ' बानायनायनि सिगां नोंथाङा एमाउटनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बे एम आवखौ जेनेबा मानि थाखाय फोनायाव आरो बे मावखौ मा माजों बानायो माब्रै बानायो? एखौ
जोङो बै एमाव होआबा जुदि जौआनो जाया बे एमावआव जोङो
बेयाव माबा दङ दंफां लाइसा दङ जेनेबा जों मोखोना होयो। मोखोना जेनेबा आनारस बिलाइ होयो जों बिफोर दोखो
खायमा खालामनानै गुन्दै खालामनानै जोङो माइरंखौबो देखायो नालाय। माइरंखौ देनानै जोङो पास केजि माइरंखौ देनानै जोङो गुन्दै खालामो गुन्दै खालामनाय उ बै एमावनि बिलाइ माखाखौ जोङो देग्लिखांनायनि उनाव आरो खनसेबाव जमा देनानै जोङो बेखौनो मावबानाय जों देग्लिनायनि उनाव जों इखौनो लारु खालामामनानै जोङो आरामसे ओ बा जिगाबाव दोनो सोरहाबा आरो दख'ना मेख्ला बायदिसिना फोराव दानानै दोनो आरो हरनै हरथाम दोनो आरो बै एमाव होननाय बुस्थुखौ
ओम ओमफ्राय नोंथाङाथ' बुंदों जेनेबा बेखौ होआबानो जोमाय जाया जेनेबा एख' बुस्थुआनो जाया ओमफफ्राय बेखौ जेनेबा मानि थाखाय होनबानो नोंथाङा बुंदों मोजां
थाखाय मानि थाखायो खौ होयो जेनेबा मानि थाखाय एमावखौ फोनो।
मानो होनबा बै एमाव होनायनि उनावसो सेवो आरो। माइरंआ जेनेबा सोरहाबा सेवहोयो नालाय जोङो हरनै हरथाम दोनो आरो। हरनै हरथाम दोननानै जोङो हरसे हरथाम दोननानै जोङो बे अफ्रिखौ सोमना दोङो आरो हरसे। सोमना दोनोबा जुदि सेरेबा बांसिन ओंखारो ओमफ्रायथ जोङो सोमग्रा सोमग्रि सावा आरो जोङो। ओ बेखौ सोमना दोन्नानै जोङो सेरेबखौ सावनाय जायो आरो बेयाव सोमना दोननायनि उनावदि जोङो। अर होनानै बेखौ सेरेब दिहुनो आरो। दिहुननायनि उनाव सेरेबा मोजां ओंखारो ओंखार जोङो दिनैहाय आरो माइरं जेनेबा सोराब माबानानै जेनेबा इखौ हरथाम हरबलागै सोमना दोनो। सोमना दोनोबा जुदि सेरेबा बांसिन ओंखारो आरो। ओमफ्राय सोरहाबा आरो हरसेयावनो। सावो सोरनाबा हरनै खालामना सावो सोरनाबा सप्तासे दोन्नानै सावो। मानसिनिसो बाथ्रा इफोरो।
ओं ओमफ्राय ओ जेनेबा जोमायजों सेरेबजों मा फाराग दोङो माब्रै
जोमाया जेनेबा जोमाया संखांनायनि उनावनो
माबाया मोजां जायो आरो।
माने जेनेबा जुमायखौ माबोरै बानायो सेब्रेट जोमायजों दिडिफारेन्स दं नालाय बे जोमायखौ माबोरै बानायो जेनेबा
जोमाया जुदि संनानै एमाव फोनायनायनि उनावनो सोमनानै ओ एमाव फोननायनि उनाव फोननानै दोनोबा जुदि नोङो आरामसे दा दैज्लां दिनावसो जों सेरबखौ मोजां बानायनो हाया गोखै जायो। आरो जेनेबा मोजां बानायनोबा।
सेरेबखौ नङा जोमायखौ जेनेबा माबोरै बानायो बेखौसो सों
जोमायानोथ जोङो संबाय संनायनि उनाव जोङो गुसु जायोबा जों एमावखौ फोनो। एमावखौ फोनोबा जुदि सोरहाबा जुदआव दोनो सोरहाबा द्रामाव दोनो। सोरबा दाबोराव दोनो जों हास्लाबाबा जोङो दाबोरफोरावनो दोननानै
माबायो आरो जोमाया ओमफ्राय दा बै ओ जुमायखो फांख बै अफ्रि ओंखारो नालाय अफ्रिखौ सोमनानै दोनबा
ओम सावनायखौ जेन माबोरै बानायो जेनेबा रोसिखौ माब्रै बानायो?
रोसिया जोङो संनानै दोनोबा जुदि हरनै जायोबानो। रोसिया ओंखारखायो। जोम जोम जोम ओंखारनानै बै रोसियानो लायो आरो।
बेखौनो जोमाय होनो आरो जेनेबा जों। माने
जों लेथ्रा नङा आरो बिदि जुमाय संनायाबो। जेनेबा माइरंफोरसो माइरंनिफ्रायसो ओंखारनाय नालाय।
ओमफ्राय जेनेबा ओ जोमायजों सेरेबजों मा डिफारेन्स दङ जेनेबा? बिदिनो बबेबा नरमेल इदि थायो नालाय ओमफ्राय मोननैसो जेनेबा माबा मोनसे दिफारेन्स दं नामा?
जुदि गाराखौ लोङोबा जुदि
नोंङा जेनोबा जोमाय जोथिम ओम सेरेबजोंसो होनदों जोमाय जों सेरेब जों मानि ओ दिडिफारेन्स दं नामा जेनेबा
अ दिफारेन्स दं जों जुमायखौनो जेनेबा ओ सोरहाबा आरो
माबानाय बेफोरबायदिनो बायदिसिना खालामो आरो। सेदोब सावनायाबो जोमाय संनायाबो
बेखो सोङाखै आं जेनेबा माने निसा नांनाय होनदों सेरेबजों जोम माइ जों माब्रै
बै निसाया जेनेबा जोङो हरथामबा हर ब्रै दोननायनि उनाव ओ जो औवा गोदै रोसो रोसो जायो बेखौ जोङो लोङोबा जुदि जों फेयो आरो जेनेबा हरब्रै दोनोबा जों पावारा चार्ज जायो आरो
सारस जायोबा जों बेख लोङोबा जों हरसे गाहाम लोङोबा जोंयो फेयो आरो लोङोबा खोनाबाय खोनादों दे होमबा जोंनि रायलायनायखौ दोनथ'नोसै बि
दे होनबा दे लाखि थेंकिउ